औ नोंथां माबोरै दं नोंथाङा।
मोजांङैनो दं नोंथां नोंथांङा
औ गसाइनि अननायाव आं मोजांङैनो दं नोंथां
औ नोंथां
औ दिनैनि आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि दाउ अमा फिसिनायनि बागै सुंद'यै सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्लाथ' जोंना दा बर' माहारियाव दाउ अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गावनि जिउखौ गावनि जिउ राहा एबा न'खरखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां सुबुङानो जोंना दाना दाउ अमाखौ फिसियो बेनि बागै औ बेनि बागै नोंथाङा सुंद'यै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ
जोंनि बर' माखासे आइजो फोर बा जोंनि माखासे बर' न'खरफोरा दाउ अमा जिब जुनार फिसिनानै मोजां मोनो
औ नंगोनथां
जाय जिब जुनारफोरखौ फिसियोब्ला जोंनि माखासे मुलाम्फा जानायजों लोगोसे जोंनि न'खरखौबो हौवाफोरजों लोगोसे समान समान हेफाजाब हो बुज्लायनानै जोंनि न'खरखौ बर' आइजोफोरा समायनायै दैदेनलांनो हायो नोंथां
औ नंगौ
जोंनि बर' आइजोफोरा से नाम्बारावनो जों अमाखौनो बयबो बांसिन फिसियो जोंनि बर' आइजोफोरा गोदो खम सोलोंथाइ लानायनि थाखाय मुलाम्फानि बिथिंखौ बांद्राय मिथियामोन नालाय अमाखौ माफा मानैल'सो फिसियोमोन नोंथां
औ नोंगौथ
दा मुगाजों लोगोसे खारफानो हानानै जोंनि माखासे बर' आइजोफोरा मासे मानै अमा फिसिनायनि जायगायाव न'खरावनो फार्म बानायनानै बुरजा बुरजा अमा फिनानै फुवान बानायना गोबां रां रां आरजिनायखौ जों जोंनि बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो अमाल' नङा
औ नग
माखासे बोरमाफोर फिनानैबो जोंनि बर' आइजोफोरखौ न'खर दानायखौ जों नुनो मोनदों बोरमा होनोब्ला जोङो सरासनस्रायै जोंना जोंनि दिसि बोरमा फिसा फिसा बेखौबो फियो आरो माखासे राम बोरमा बोरमा मेन्दा बेफोर बोरमाफोरखौबो जोंनि बर' आइजोफोरा फिसियो फिसिनायजों लोगोसे बोरमानि खिया
औ
मोजां हासार जायो, मो जां जिबियारि हासार जाय बोरमा खिखौ जोंनि मैगं थाइगङाव होयोब्ला मैगं थाइगङा जौगानायाव हेफाजाब मोनो आरो जोङो बेनिफ्राय मोजां फसलखौ मोननो हायो।
नंगौ नोंथां
बर' आइजोफोरा फारफ्रोमबो बिथिङावनो गोख्रों बोरमा फिसिनानै रांबो आरजिनो हाबाय, लोगोसेनो बोरमानि खिखौबो मैगं थाइगंआव होनानै बेनिफ्रायबो जोङो फसल मोनबाय। बै फसलखौबो जोङो बाजार बा गलायाव फाननानै जोङो बेनिफ्रायबो जोङो रां आरजिनो हायो। ओंखायनो जोङो जोंनि बर'फोरखौ बा बर' आइजोखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव साखा फारा होननानै बुंजागोन नोंथां। दा नोंथांनि बादिब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा बोरमा अमानि अनगायै मा मा जिबिफोरखौ बा, जिब जुनारखौ फिसियोब्ला नोंथाङा मुलाम्फा गोनांसिन जागोन होननानै सानो? बिनि सायाव नोंथाङा आंनो सुंद'यै फोरमायना हो नोंथां
जोंना बर' आइजोफोरा मुलाम्फानि थाखाय गोबां खामानिखौनो मावो बेनि गेजेराव जोंहा न'आव थानानैनो मावनाय गोबां आदबफोर दं, ओ बेफोर जाहैबाय जोंना ओ अमा, दाउ, ओ अमा, बोरमा फिसिनायनि अन गायैबो जोंहा ओ दाउ फिसिनो दाउ फिसिनाय आरो मोसौ फिसिनाय बेफोरबायदिनो ओ बायदिसिना गोबां आरो बेजों लोगोसे नो जोंहा न'आवनो मैखुन बायदिसिना आबादखौ मावनाय बेफोरबायदि जोंहा दा नुनो मोनबोगासिनो नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला ओ दा दानि दानि मुगायाव ओ रां नङाब्ला जेबो खामानिखौनो जाया, बेखौ जोङो नुबोगासिनो, बेनि थाखायनो दानहा जोंना बर' आइजोफोराबो गासै बिथिंथिंनो गासै बिथिङावनो साखा फारा जानानै रां खामायनाय एबा न'खरजों न'खरखौ सहाय होनाय बिदिखौ जोङो नुबोगासिनो जेरैहाय जोंहा
औ नोंथां
मासे मोसौ फिसि जेरैहाय जोंहा मासे मोसौ फिसियोब्ला जोंहा मोसौखौ ओ जोंहा मोसौ फिसा जागिहोनो हायो बेजों लोगोसे बेनि गोबोर बायदिसिनाखौबो जोङो ओ हासार बानायनानै जोङो फसलफोराव होनो हायो। बेजों लोगोसे जोंहा आरो मोसौखौ औ थां बेजों लोगोसे जोंहा मोसौखौ गोबां रोखोमनि गायखेर गोबां जोंहा गाइखेर गाइखेरनिफ्राय जोंहा ओ गाइखेर गोखै बानायनाय, पनिर बानायनाय बायदिसिना न'आवनो मोसौ फिसिनानै जोंना बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै ओ जोंना बाजार बायदिसिनायाव फाननो हायो नोंथां। बे औ नंगौ बेजों लोगोसे जोंहा दाउ फिसिनायाव, दाउ फिसिनाय होननानै बुङोब्ला दानि मुगायाव जोंहा गोदोनि बायदियै माफा मानैल' दाउ लानाय जाया जेरैहाय जोंहा फार्म ओ न'खरावनो फार्म बानायनानै न'खरनि हेफाजाब लानानै गोबां गोबां दाउ बुरजा बुरजा दाउखौ फिसिनो लायो, बिदिनो जोंहा दाउखौ फिसिनाय दाउखौ गोदोनि दिनाव ओ गोबाव समाव देरनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जोंहा दाना नै दान एबा ओ थाम दानाव जोंहा दाउखौ फेदेरनानै ओ थाब थाबनो बाजाराव फानहर ख दानि बर' आइजोखौ गोबाङा खामायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो नोंथाङ
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां औ
गोदोनि ओ
गोदोनि दाउ फिसिनाय गोदोनि गोदोनि आदबजों ओफिसियोब्ला नोंथां दाबो जोंनो गोदोनि आ दबैबो फिसिनो हायो गोदोनि आदबै फिसियो अब्ला जोंनि